हेलौ
हेलौ औ नो
औ
ओ ओ
औ
गिबि गिबियावनो गंग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां औ आंनिफ्रायबो गोजोन फुं बिलिनि गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां
उम
ओ नोंथां जों दा मानि बागै रायज्लायनो सानदों?
दैनि बागै
औ औ
औ ओ दै होनना बुङोब्ला औ औ नंगौ नोंथां ओ दै होननानै बुङोब्लाथ' ओ जोंनि जिउ होननानै बुंनांगोन दैखौ
नंगौ‌ नोंथां‌ उम
बुहुम बिखायाव थानाय गासैबो जिउ गोनां बेसादनोनो दैनि गोनांथि जायो आरो नोंथां। औ जेरै औ औ ओ ओ जेरै दंफां लाइफां बेबायदिनो जिब जुनार आरो जों सुबुं माहारिनो ओ जोंनि सोलेराव बा जोंनि देहायाव सेभेन्टि पारसेन्टआनो दैजों सोरजिजानाय होननानै जों मिथिनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथांं उम
ओमफ्राय दैखौ जोङो बेबायदिनो लोंनायावल' बाहायनाय जाया दैखौ जोङो बायदिसिना खामानियाव बाहायो जेरै- अ गस्ला सुनाय बा जों आबाद मावनायावबो दैनि गोनांथि जायो
नंगौ
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होजागोन दैनि बागै
दैया जोंनि थाखाय जोबोर गोनां दै गैयाब्ला जोङो मानसिया थांनानै बा मानसि माने मिथिंगायारि गासैबो बुहुमनि नुथाय मानियानो माने था जेबो सोलिनो हानाय नङा फां लाइफां आरो बिदिनो जिब जुनार दाउसिन दावउला गाससिबो दैनि गोनांथि दैया जोंनि थाखाय गोबां बेबायदि इम्परटेन्ट बा गोनांथि दङ जोंनि थाखाय
औ
अ गोदोनि दिनावब्ला दै खौ नंगौ दैमा हाखरफोरनिफ्रायनो बेबाय- दि लोंनो गोनां जायोमोन बेखौ जों मिथिनो हायो आबै आबौनिफ्राय आरो बिबायदि ओ गोदोनि दिनाव भुमुक बा बिदि निजरा निजोरा होननानै बुङो निजोराफोरनिफ्रायनो गोदोनि आ- बै आबौफ्रा बेबायदि दैखौ लोंनायखौ जोङो बिथांमोननि खुगा-खुगानिफ्राय जोङो मोनथिबोनो मोनदों बेबायदि लोङोमोन आरो बिनि उनाव बिदिनो मा होनो दैखरफोर
औ
नानै दैखौ बाहायनाय जादोंमोन मान- सिया दायो आरो बि- बांसिननिख्रुइ बांसिन माने गोरलैयै माने दैखौ दिहुननो हानाय जेरै- दै मथर बेफोरजों दिहुननानै मानसिया दैखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो साब-साबसिननिख्रुइ साबसिन मोजां दैखौ लोंनो थाखाय बिदिनो फिल्टार खालामनाय बेफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों जाहाथे बेमार आजारनिफ्राय रैखाथि मोननो हायो जोङो दैखौ मायो
औ औ नंगौ नोंथां जोङो दैखौ लोंनायजों लोगोसे बा अ ओंखाम संनाय मैगं सं- नाय बायदि बायदियावबो जोङो बाहायनो हायो औ औ नंगौ नोंथां अ जोङो दैनिफ्राय जोङो गो औ औ
आबो रानलांगोन दै जोङो दै- खौ बे अखानिफ्राय जोङो मोननाय जायो बेखौ आरो जोंनि जि जोंनि हा हा सिंनिफ्राय दैखौ जोङो मोननो हायो अखाया खम जायोब्ला अखा गैयाब्ला दै हा सिंनि दैयाबो रानलांनायखौ जों मि- थिनो मोनो थौनायनिफ्राय थौसिनलांनाय बेबायदि जालाङो
औ आरो जोङो दैखौ औ नंगौ नोंथां औ
हायोब्लासो जोंनि दै मोननाया गोरलै सहस जायो आरो
औ औ औ नंगौ नोंथां औ जोङो का जोङो दैजों लोगोसे गोबां खामानि- फोराव बाहाय जायो जेरै- जों दैनि फेक्ट'रिबो बानायनानै बे जोङो दैनि दानिया गोबां नुनो मोन- दैनि बिजनेस माने दैनि फालांगि खालासै आरो जोङो दै- जों दैनि माने गोख्रै बोहैैनाय दैनि दाहारजों जोङो मोब्लिबफोरबो बानायसै। ओमफ्राय जोंनो दैखौ जोंनो दैखौ मा स्कुलानो जा बा अफिसावनो जा जोंनो जेरावबो औ नंगौ।
खौबो जों नुनो मोनदों नं
औ नंगौ औ-औ नंगौ नोंथां ओ ओ बिदिनो दै आं नोंथांनिसिम फंनैसो सोंनो सानदों। ओ जोङो दैखौ नाङा फाङा बाहायनाय बाहायनायनिफ्राय ओ रैखाथि खालाम नो नांगौना नोंथां। जोङो दैफोरखौ जानला मोनला ओरैनो बाहाय लानायनिस्राय माने जोङो ओ माबायदिहाय रैखाथि मोनना हायो आरो बिनि ओ रैखाथि ओ होनांगौनि जाहोनखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होजागोन नोंथां।
मानि थाखाय जों दैखौ रैखाथि होनांगौ। नोंथाङा ए सुंदै होनजागोन। औ
जों बे दैखो गोनांथि जानाय समावल' जों बाहायनांगौ। ओ मानो होनोब्ला ओ दैया जोंनि थाखाय गोनांथार बाहायजाथावना खाय जोङो ओ-ओ नंखाय खामानिफ्राव ओरैनो जोङो बाहायालाबानो जोंनि नांगौ समावल' बाहायनाया जोंनि थाखाय माने मावनो गोनां खामानि आरो
औ।
जोङो मानो होनोब्ला दै गैयाब्लानो जोङो बेबायदि जों माने थांनानै थानो हानायनि जेबो राहा लामायानो गैया दैयानो जोंनि जिउ होननानै बुंनो हायो।
औ-औ।
औ नंगोनथाङ ओ जोङो नंगौ जोङो दैखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो नाङा आंना ओ ओ गारिफोर सुलाबायनाय ओ बेबायदिनो माने ओ गोबां माने नालाफोर जावनाय।
थोरिनफ्राय गोजानाव जायो आरोना नोंथां।
ओ औ नोंथां।
औ नंगौ माने नोंथाङा एसे फोरमायजाबावगोन नोंथां।
उम दैनि बागै जेरै जोङो जोंनि ओ जोङो दैखो नोंगौ लोंनायावबो जों बाहायो गासै समाव जोङो बाहायो। जि जोम सुनाय आरो बिदिनो जिब जुनारनि थाखायबो हाग्रानि दाउसिन दाउला ओ बिसोरनि थाखायबो दैया गोनांथार आरो दैयाव सोलिग्रा गोबां बेबायदि दै सिङाव बेबायदि सोलिग्रा दै गैयाब्लानो सोलिनो हा यो बेबायदि जुनारफोर बा जिबफोर दङ जेरैबायदि उम मिथिनो हायो दैयाव ना नाया दै नङाब्ला बोरियाव मालाबाबो सोलिनो हाया बे नानि थाखाय दैया माने जिउ थां थानायनि जिउ राहा लामा आरो बिदिनो दैया दै सिङाव थाग्रा गुबुन-गुबुन जेरै एम्बुफोर दङ। दैयाव थाग्रा एम्बु बे बेबो दै गैयाब्ला ओ थांनानै थानायनि रा राहाखौ मोननो हाया बेखायनो एम्बु ना बेफोरनि थाखायबो माने दैया जोबोरैनो गोनां आरो गोबां बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिबफोर दङ जेरै लैथोफ्राव थाग्रा ओ जेरै जेरैबायदि माने साम'फोर साम बेफो फोर माने दैयाव सोलिनो सोलिग्रा जेरै दैनि साम'आ बोरियाव थायोब्ला बियो दसेनि मादावनो थैगोन। जुदि बियो दैखौ मोनोब्ला ओ बियो थांना थानायनि राहाखौ मोननो हायो। जोङो बेफोर गासै फोरनि थाखाय दैयाव थाग्रा जिब
औ औ
दैया माने जोबोरैनो इम्परटेन्ट बा गोनां थि दङ आरो बेखौ बुंनो हायो बेखायनो बे दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां इम्परटेन्ट
औ औ ओ नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बांसिन सिनानो जोङो दैनि मुल्यखौ माने बांसिनानो बुजि मोना जायफोर ओ ओ जिथिया नाखि दैनि आंखाल जागोन अब्लासो जोङो माने ओ दैनि माबाखौ मुल्यखौ जों बुजिनो मोनगोन। ओ थिग बेबायदिनो ओ औ नोंगौ नोंथां हाजो एरियाफोराव हाजो एरियानि गामि ओनसोलफोराव जोङो दैनि आंखालखौ जो गोबां नुनो मोनो जेरै जोङो दंखलफोर गाय नाया बा नांगौ बायदियै ओ लान्दोफोर बानायना लानो हाया
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेफोरनि ओ थाखायबो माने गोबां दैनि आंखाल औ
दाबो गोबां जायगाफोरावहा बेबायदि दैखो जेरैबायदि औ हाजो एरिया बेफोरावहा ओरैबायदि खस्थ'जों जोंनि ओ सुबुं माहारिफ्रा दैनि खस्थ'जों सैनांनानै दोङो दासिम ओ बिथांमोना गोजान गोजान जायगायावहा बेबायदि मोनसे दैमाफोरावहा दैमाफोराव एसे हाखर खालामनानै बा बेबाय इसे बिसोरो दाबो दिनैसि सिमबो बाहायगासिनो दङ जोंनि बायदि ओ बिदि मेसिनफोर बाहायनानै बा ओ दैखरफोर जावनानै दै मथरफोर बाहायनानै बेबायदि बाहाय नो हानाय ओ खाबुखौ बिथांमोना लानो हायाखै मानो होनब्ला बिसोरनि जायगायाव ओरैबादि गोथौआव दङ दैया
औ नोंगौ नोंगौ।
आखाइ दङ जेबो जावनो हानायनि जेबो राहा गैया बेखायनो बिसोरो हाजो बारलायनानै बेबायदि दैखौ लायनो थांनो गोनां जायो आरो बेबायदि खस्थआव सोलिनानै दङ दासिम।
ओ नोंथांमोननि गामि एबा ओनस सोलाव बा नोंसिरनि साखाथि फाखाथियावबो बेबायदि दैनि आंखालजों गोग्लैना थानाय गामि बिफोर दङ नामा नोंथां।
जोंनि खाथियाव दा ओ दायो बेबायदि दैनि खस्थ'जानायखौ जों नुनो मोनाखै जोंनियावबा दैया ओरैबायदि माने आंखाल गैया ओ एसे जाव नो जोङो दैखौ मोननो हायो आरो सो जोंनि सोरगिदिं दैयानो बुंफबनाय। ओ सा-खोला सानजा-सोनाब दैमा दङ। दैमा थानायनि थाखायनो जोङो दैखौ एसे खाथियावनो जों मोननो हायो। फ्राय जोंनि दैया जेबो आंखाल गैया आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ औ नंगौ नोंथां ओ बिदिब्ला जों सानैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
जागोन नोंथां दे समाबो जानानानै फैबाय नालाय दोनथनांसिगोन।
ओ नोंथांजों दैनि बागै रायज्लायनानै मिथियै बाथ्राफोरखौ गोबां मिथिनाबो मोनबाय। आरो फिन‌खेबसेबाव नोंथांनिसिम औ गोजोन हामलायनाय जासि हरनानै जों सानैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथां।